नोंथां
हेल' नोंथां
अ नोंथां
जों ओरैनो दंलाबायो नोंथां
औ नंगौ नामा
औ जाथ'आखै र नोंथां
औ
दिनै जोंहा मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां अनला खारै अनला खारैनि सायाव रायलायनोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ गिबियावनो अनला अनला खारिखौ माबायदिहाय औ अनला खारैखौथ' गिबियावनो माइरंखौ ओ उवालजों देगोरनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो
औ
औ बेनिफ्राय बेवहायथ' बेखौ अनला खारैखौ संनो थाखाय ओ खारैनि गोनांथि जायोना
औ
अ बेखारैख खौ जोङो थालिर बिफां थालिर बिफांखौ जोङो दाननानै थालिर बिफांखौ जोङो दाननानै जिरो गिबियावनो
औ
अ बेनिफ्राय ज खांनानै बेखौ फोरानो आरो सान्दुङाव
औ
ओ जेब्लासिम एसे रानख्र'बहोयो आरो माबानानै ओ बेखौ फोराननानै सानन्दुंहाय ओमफ्राय बेखौ साननैसो उनावहाय सावो आरो बे थालिर बिफां जायखौ दाननानै जिरनानै रा औ औ नोंथां खारै बानायो बेनिफ्रायनो खारै ओं ओंखारो जाय बेखौ सावखांनानै बेनिफ्राय गुन्दै ओंखारो आरो गुन्दै जाय गुन्दै खौ सरनानै बेवहाय दैजों सरनानै खारै ओंखारो खारै होनु जै
बेखिनियानो आरो खारैनिया
औ खारैनाया बेखि नियानो ओमफ्राय अनला खारै गिबियावनो अनला खारैखौथ' माइरं माइरंनिफ्रायनो जायो नालाय अनला खारैया माइरं माइरंखौ उवालजों देग्रोनानै लाबाय गुन्दै खालामनानै जाय खौ जों अन गुन्दै होननानै बुङो अन गुन्दै खालाम ग्रोबाय
औ
बेनिफ्राय गिबियावनो संनायनि सिगाङावथ' दैखौ फुदुंग्रोनानै लायो एसे
औ गोदौ होग्रोनांगौ जायो बेनि उनाव दैया गोदौ औ अब्लाथाय उन गुन्दैखौ बेयाव दैयाव होनाय जायो
औ अन गुन्दैखौ होबाय बेखौ गोबाव सम बिदिनो गोदौ होनाय जायो आरो अनला खारैखौ गोदौ होनाय जायो गोबाव सम बेनि ओमफ्राय बे अन गुन्दैखौहाय गोदौहोनानै एसे जेब्ला गोदौबाय थायो गोदौबाय थायो बे बे समावनो खारैखौ होनानै होयो आरो खारैखौ होयो बेनिफ्राय गोबाव सम बेफोरबायदिनो गोदौबाय बे गोदौहोबाय थायो बेफोरबायदिनो अनला खारैया
औ औ
जाय जोंनि बर' ओ ओ जाय जोंनि हारिनिनो मैगं गोथावसिन मैगं होननानै बुंजायो औ बर' हारिनि गोथावसिन मुंदांखा औ औ औ बेवहायथ' अनला खारिजोंथ' गोबां जाफा देरनो हायो फानानै जेरै औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो होफायो औवा मेवाइ होनानै जायो
गोबां बेदरजोंबो सबनो हायो आलु गुबुन ओंख्रिफोरजोंबो जमायै
औवा मेवाइ जेब्ला औवानि बे मा होनो फेंखा ना मा होनो फेंखा ओंखारनाय औवानि औवा गोरलै औ बेखौ दाननानै
औ
औवानि फखया दैज्लां बोथोराव ओंखारो
अ दैज्लां बोथोराव
ओ
बेखौ दाननानै माने बेनिफ्राय दिहुनो आरो दाननानै अ फिथा फिसा हानानै बेवहाय अनला ओरैयाव होफा देरनानै
औ
बेनिफ्रायथ' आरो दंबावो गोबां जेरै दाउ बेदरजों जायो गुबुना अमा बेदरजोंबो जायो जेराव बर'फोरनिनो मुंदांखा बेदर ओ मुंदांखा बेदर होननानै मिथियो जेराव अमा बेदर
औ
नोंथाङा खां फेरबाय नामा अनला खारिखौ
औ संफेरबाय नोंथां
औ संफेरबाय ओरैनो
एसे खस्थ' जायो बेखौ बानायनो थाखाय
औ गिबियावनोथ' उवाल उवालजों बेखौ गुन्दै खालामना लाग्रोनो गोनां जायो
औ औ
बेयावनो गोबां सम लायो बे माइरंखौ उवालजों देनायावनो गोबां सम लायो
खस्थ'बो जायो एसे
खस्थ' बेथ' गोदो गोदो गोदोनि सुबुं आबै आबौमोना बेखौ उवालजोंनो देयोमोन दानाथ' आरो गुबुन गुबुन फैबाय गेजेराव जों गोरलैयैनो देनानै जानो हायो
औ उवाल ओ उवालखौ माजों बानायनाय जायो नोंथां नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
उवालखौ दंफांनि गिदिर थुख्रा दान खनानै
औ औ औ एसे बिफां गिदिर एसे गिदिर बिफां नंगौ
औ बिदिनो दं फांखौ दानख'नानै बानायनाय जायो
औ औ आगोलनि गोबां सुबङानो उवाल जों अन देयोमोन
औ नाथाय दानिया गोबां सोलायलांबाय
दा दाथ' सोलायबाय दाबो नुनो मोनो नाथाय गोबां खम आरो खम बिबांनि नुनो मोनो
औ
नुनायाथ' नुनो मोनो दाबो नुयो नुनाया गोबां खम नोंथाङा देफेरबाय नामा उवालाव
देनोथ' मोनाखै नोंथां गुबुननि देनायखौ नुनो मोन दों आरो नोंथां
औ औ
आखाइ फारनै जों देलाय आखाइ फारसेजोंं देलाय देनाय नुयो नोंथां
औ औ आंबोथ' बेफोरबायदि देनो मोनफेराखै मोननाया नुबाय आंखौ नुनाया गोबां खस्थ' नुनो मोनो बेखौ गोबाव सम देनो गोनां जायो जेराव माइरंआ गुन्दै जायागौ मानि देरबाय थानो गोनां जायो
औ
औ अनला खारै होनबाथ' गोबाङानो मोनथिखायो बर'निनो मैगं होननानै
गुबै मैगं
गुबै मैगं होननानै मिथिनाय जायो अनला खारिखौ जानोबो गोबां
जानोबो गोथाव जायो औ
गोथाव अनला खारै होनबा गाससिनो गासिबो आनो मोनथिजोबफ्रामो अनला खारै दानाथ' गोबां न'आवल' नङा दानाथ' गोबां मा होनो बेखौ दखानफोरावबो मोननाय जायो गलाफोराव मोननाय जायो औ बानायनाय जायो
उम
दा जोंनि बे अनला खारियाथ' गोबां मुंदांखा मुंदांखायानो जानानै दङ जेराव बर'नि मोनसे मैगं
बर'फोरनि मुंदांखा
मुंदांखा साय ख'जानाय
गुबै मैगं होननानै
गुबै मैगं होननानै बेखौथ' गोबाङानो जायो गोबां सुबुङानो
औ
गोबां सुबुङानो बानाय गोबां सुबुङानो दानि गोबां सुबुङानो बेखौ संनोबो रोंगो गोबाङानो रोङाबो
औ नंगौ
मानोना बेफोरबायदि मैगंखौथ' ओ संबाय थानाय जाया नालाय दाना
उम
गुबुन गुबुन
गोबां गोबां दिनजों गोबावजों खेबसे बा खेबनैखौ संनानै जायो आरो
उम गोबां गोबां गोबां समाव बेफोरखौ जानाय नुवा जेरै
औ
फोरबो फोरबोफोराव जानाय नुयो
औ
ओ जोंनि माइरं गोरलै फुजा माइरं गोरलै बावनाय आघोन मांखो आघोन मांखो गारजा फुजा अ बेवहाय जानाय नुयो आरो माने
औ
माइरं गोरलैनि फुजा होनायाव
औ
गोबां गोबाङानो बे माबायाव जायो आरोना
ओंख्रिखौ जानानै बिराद मोजां मोनो आरो
औ गोथावानो जानानै
ओंख्रिया गोथाव जायो माइरंजों देनानै बानायनाय बेखौनो गुगुनि ओंख्रि बे गोनांबो बानायनाय बेजोंनो अनखौ देनानै
औ
माइरंखौ देनानै गुन्दै बानायनानै बेजोंनो संनानै
औ औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम एसे सावरायनायनि थाखाय औ
दे नोंथां
दे नोंथां